हेल' नोंथां!
औ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथाङा जोंनि माखासे दोरोङारि आबादफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
ओऔ आबाद दोरोङारि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनियावहाय माइ आबा आबादखौनो बुंनो हायो माइ आबादाव ओं गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ जोङो माबोरै मावनांगौ बेनि बागै खोनथासै गिबियावनोहाय जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो दुब्लिफोरखौ एवनानै लानांगोन बेखौ एवनानै लाखांनानै खोथिया फोनो थाखाय एवना लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय आङो ओं एवनानै लाखांनायनि उनाव उनाव बेहाय खोथिया फोनांगोन खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइलिखौ सो दुमनानै लागोन आरो बेखौ बस्थायाव सोनानै बे जोङो बेखौहाय सोमनानै लानांगोन। बिनि उनाव सोमखांनायनि उनाव जेब्ला सान गोबां सान-सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय बे गाजा खिलि ओंखारगोन अब्ला जोङो बे खोथियाखौ एवनाय जायगाखौहाय मोजाङै एवनानै मोननानैहाय जोङो खोथियाफोरखौहाय जोङो आखाइजोंहाय खुबैनानै फोनानै होनाय जागोन आरोना। बेनि उनाव आं जेब्ला बे खोथिाया रायागौ मानि जोङो बेखौहाय देराव माने जोङो फुनाय जाया बेखौहाय जोङो देरहोननो थाखाय जों गोबां सानसिम गायजेननाय जायागौ मानो जोङो दोनबाय थागोन जेब्ला देरगोन जेब्ला बेखौहाय गायनाय जागोन आरो जे गायनो थाखाय जों दुब्लिफोरखौ एवगोनाय जायो जेरै सा- सामार होनाय खारायनाय सामार होनाय बर' होनाय आरो सिगां समाव जोङो बेफोरखौहाय नांगाबजों एवनाय जायोमोन ना नाथाय आथिखालाव बे ट्रेक्टरफोरजोंफोरजोंहाय एवनायखौ नुनो मोनसै आरो। खोनादों ना नोंथां? अ बेफोरखौ ज एवखांनायनि उनाव जोङो माखासे बेफोरखौ दै होबथानो थाखाय माखासे आलिफोर खोनाय जायो आलिफोरखौ खोनायाव जेनबा दिै फार्स्टआव आलिखौहाय दानग्रोगोन दानखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय खोनाय जाग ोन आरो गायनोसै टाइमावहाय गायनायनि सिगां जों बेखौाय खोनानै लानाय जायो आरो। होोखांनायनि उनाव जोङो हाफोरा मोनोबा जोङो माइखौ गायनाय जायो माइखौ गायनो थाखाय जों बे खोथियाव जे फोदों बेफोरखौहाय जों फुनाय जागोन फुनानैहाय जोङो माखासे लेथेर फेथेर जायैनि थाखाय जोङो माखासे मोन आखा खानाय जागोन आरो बेखौ जेरै आखाासे आखानै जों बर'फोरा बेखौ खाखांनायनि आ खाखांनानै जेब्ला फुखांजोबो अब्ला जोङो बेफोरखौहाय जोंो सिगां समाव गोजान जायगा बा मोस सौगारिफोरजों थेलाफोरजों रोगानाय जायो आरो खाथिफोरदावबा। जोङो बेखौ औवाफोरजों ेरै बाननानैहाय रोगानाय जायोमोन आरो।
औ नंगौ।
गायनोसै समाव समावनो जोङो जेब्ला गायजेनगोन अब्ला जोङो जोंनि सम जोंनियाव माखासेफोर जेरै बारायफोराव गायनायनि नेमफोर दंमोन जेरै मंगलबार फनिबारफोराव जोङो बर'फोरा माइखौ गायजेना आरो ना गायजेननो थाखाय जोङो दस्रा मोजां बारायफोरखौ जेरै समबार बुधबार बिस्थिबार बेफोरफोरखौ जोङो बर'फोरा माइखौ गायजेनो आरो। गायजेननि थाखाय जों गिबियावनो जेरै गय जा पार् जरा होनानै सोरबा खायफाबा खुलुमो आरो। फिथाइ बिफांफोर गायो बेनि अनगायैबो जोङो जेंगोन आखााइखौन बबेजों फुननानैहाय जोङो बेखौहाय गायनाय जायो आरो ना। बेनि अना बिनि उनाव जेब्ला गायजेनोन अब्ला गायखां जोबब्ला जोंनियाव माखासे रंजानाय फोरबो दङ जेरै मेंनायफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो नांगाल जांग्राफोरखौहाय जोङो बाहायनाय जायो आरो। बेखौ गायनो थाखाय जोङो जेरै न' खाथिनिफोरखौ ज' लिंनानैहाय बेखौ गायनाय जायो आरोोना जेरै हालेवग्राफोर जेरै मोसौ हालफोरखौ लानानै थाङो ज' ज' हालेवहैनाय जायो आरो गायनो थाखाय थाखाय न'नि खाथि खाथिफोरखौहाय हिनजावफोराहाय गायनो थांलाय लायो आरो ना गायखांनानै जोङो बाहाय रंजानाय माखासे गो दङ जेरै गायखांजोबा जोङो हाब्रु फुननानै रंजालायनाय जायो आरो बेवहाय जोङो माखासे जानो लोंनो थाखाय जौ बेदरफोरखौहाय जानाय जायो आरोोना जेरै जायहा गायहेरदों बेनि न'खरावहाय ज' जानाय जायो आरो। बेनि उनाव जेब्ला बेफोरो माइफोरा देरखांजोबो
फिथाइ थायनोसै सम जायो बिबार बारो अब्ला जोंनियावहाय माखासे कातिक फोरबो दंमोन आर ना। बे फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरो ओमफ्राय जोङो माइ बिबार फिथाइ थाइहां जायोब्ला जोङो बेफोराव जेरै न'फ्राव हुस्रा हुस्रांजोबनानै कार्तिक दाननि से अक्ट' खालि जों बेखौ फालिनाय जायो आरो बेहाय जोङो बर' हिनजावफा सेवारि नङाबा गनसा लानानै बेहाय थाव गै फुननानै जेरै थाइगिरफोराव जेरै जेउ अ जेवारि सावनाय जायो जेरै बेहाय जेरै खुन्दुं आवा थाव नङाबा खायफाबा जेवारिफोरखौ सावो आरो बेफोर आबादाव सावनायनि अनगायैबो जोङो गय दुब्लि आरो माखासे लामाफोरावबो जोङो सावनायखौ नुनो मोनो आरो बेहाय मानो संनाय जायो होनबा माइ आबादावहाय जेरै माइफ्रा
मोजां जाथों जेरै एम्फौफोरा आरो दाजाथों बे माइ फिथाइखौ होननानै जोङो बेहाय ओ आलारि बाथिखौ सावनाय जायो आरो बे आ अरावहाय माइ एम्फौफोरा बारसाननानै थैथों होननानै बेनि अनगायैबो जोङो जेरै सेवारि फोजावनाय बुस्रिनाय जायो बर' हिनजावफोरा जेरै खानाइ हरसारनानै बेफोरो जेरै माइ बायदि माइयाबो जेरै सवारि बायदि गोलाव गोलाव गोग्गो बिदां जाथों एबा गोलाव जाथों होननानै जोङो सुबुंफ्रा फोथायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव दङ बेफोर जोब फोरनि उनाव जो हानोसै समाव हानायनि सिगां जोङो आग लायनाय नेम दङ बर'फोरनियावहाय बेखौहाय जोङो माइ हानायनि सिगां जेरै दुगैस्रां लोबस्रां बर' आइजोफ्रा न'फ्राव जेबा बाथौखौ फुजा होखांनानै जोङो गय जरा फाथै जरा लानानै खासि दै दै लथा आरो लाइजौ लानानै माइखौहाय हाजेननानै दनफ्राव रुजुनानै नफ्राव सोफैनानै दोननाय जायो खायफाबा इसिंफोराव सोयो गावबा गाव बाख्रिफोराव सोनानै दोनो आरो बेफोरखौहाय बेनि अनगायैबो बिनि उननिफ्रायसो जोङो बर'फ्रा माइखौ हायो आरो माइखौ हानो थाखाय जोङो सिगां समावहाय खासिजों हानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां मिसिनफोर जेरै ट्रेक्टर ओ फोरजों हानायसो नुनो मोनो हानायनि अनगायैबो जेरै डाइरेक्ट मारा होखानाय माइरं माइ ओम माइ दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावहाय
औ
बेफोरखौ हाखांनानै थाखाय जोंनियाव माइजो माइखौ खासिजों हायोब्ला जेरै बे बजाफोरखौहाय जोङो सिगाङाव मोसौ गारिफोरजों रोगायोमोन नाथाय आथिखालफोराव बेखौहाय ट्रेक्टरफोरजों रोगानायखौ नुनो मोनसै आरो मारा होनो थाखायबो जोङो सिगाङाव मोसौ मोसौजों मारा होयोमोन नाथाय आथिखालफोराव टेक्टरफोरजों होनसै आरो बेबायदिनो जोङो माइफोरखौ ओ जेब्ला मारा होखांजोबो अब्ला ला होखांजोबनानै माइफ्रा दिहुनो अब्ला बेखौ लामनानै उनाव जोङो बाख्रिखौ सोनानै दोनो आरो बेबायदिनो जोंनियाव माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथाङाबो बर'फोरनि बागै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा आबादफोरनि
औ नंगौ नोंथां थारैनो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जे आबाद मावनानै जाबा लाबोग्रा मोनसे हुदा दङ दा बैफोर आरो गोनांथारबो जोङो जे थांनानै थानायाव जोंनो आदारनि गोनांथि जाखायो जेराव जों आरो आबादखौ जेब्लायबो मावनाया जोङो मोजां बेबायदिनो खायफाया साख्रि बा ख्रि मावो दा बेजों लोगोसे ए बिसथांमोनहा ओरैनो थानाय समाव आबाद मावोबा खोब गाहाम मानो होननानै बुङोब्ला बिफोरबायदि जों बयबो आ बाद मावलाय लायोबा जोङो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओ हादोराव बेबायदिनो आदारनि गोनांथिया बा आदारनि आंखाला नुजाथिनाय नङा दा बिनिखायनो जोङो गोदो गोदायहाय जेरै आबाद मावो दासिमबो लागै जोङो आबाद मावलांबाय थानाया खोब जोंनि थाखाय गोनांथार नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो आबादफोरखौ मावलांबाय थानो नांगौ आरो जोङो बेबायदिनो जों गोदो गोदायनि फ्राय मावबोनाय आबाद होननानै बुङोबा बेबायदिनो माइ आबादा म खथाव बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया
गोबां माखासे बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावबोनायखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों जेरै माइ आबाद जों लोगोसे माखासे मैगं थाइगं आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बारि बागान ना गय बागान आरो जोङो बेफोरबायदिनो माखासे गोरान आबादफोर जेरै बेसर सिबिं आरो गुबुन गुबुन माखासे आबादफोरखौ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों आरो दा बेनि गेजेरावनो जोङो माखासे आबादफोरखौ मख'नो हाबावो जेरैहाय फाथो आबाद ना देमसि आबाद बेफोरबायदिखौबो जोङो मख'नो हायो। दा माइ आबाद हिस आबादानो जोंहा गिबिसिन बा गुबै आबाद थि नालाय। आङो दा बेखौनो फोरमायनोसै नोंथां। जा थिं माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा मोनसे दुब्लि नांगौ बा जोङो दै गोनां हा नांगौ। बा बेयाव दै हाबनाय बायदि बा दंग'जों दै सोनो हानाय बायदि बेबायदि फैलाव हा नांगौ। दा बैफोराव आलिफोर दाननो नांगौ। आलिफोरखौ होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नांगौसेबां दैखौ जोंहा जाहाथे लाखिनो हायो आरो नांनायनि बारा दै थायोबा जोङो बे खौ मोजाङै बलायना हरनो हायो दा बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ आरोबाव जोङो गोरान हा बा दै गैयि हा बेफोराव गायग्रा बा फोग्रा जोलैबो जोङो मोननो हायो। दा आङो दैयाव गायग्रा बा दैयाव फोग्रा बा दैयाव गायग्राखौनो बुंनांगोन जों गायोसो नालाय बे आबादनि सायावनो फोरमायनोसै। दा बेखौ गुबैयाव जोङो माइज्लि नांगौ जायो दा माइज्लि होननानै बुङोबा जोङो माइ जोलै जोलैनो दोननाय माइखौनो जोङो माइज्लि होननानै बुङो दा बेखौ माइखौ जोङो बस्थाफ्राव सोनानै माखासे सानहालागै दैयाव सोमनानै दोननो नांगौ। दा बै दैयाव सोमनायखौ जोङो बोखांनानै मोनसे समान हायाव एवनानै जोङो बेखौ फोनानै दोननाय जायो। दा फोनानै बियो रज'योब्ला जोङो बेखौ खोथिया बुंनाय जायो। दा बेखौ नांगौसेबां फोनानै जोङो फुनाय जायो। दा बे फुबाय थानाय समावनो जोंहा हाफोरखौ जे जोंनि दुब्लि माइ गायग्रा हा बेखौ थियारि खालामनो नांगौ। बिनिनो गिबि एवनायखौ जोङो खारायनाय होननानै बुङो आरो बेबायदिनो नैथि एवनायखौ सामार होनाय होननानै बुङो। थामथि एवनायखौ जोङो बर' होनाय होननानै बुङो बा फोमोननाय। दा बे बेनि उनावनो जोङो माइखौ गायनाय जायो। दा बेनि सिगां जोङो आलिफोरखौ खोनानै लानाय जायो बा खोनायनि सिगां दानगोरनायबो जायो। दा बेफोरनि गुबै माबाया मावनां मानि थाखाय मावनांगौ बि जाहैबाय जोंहा ओ आलिफोराव माखासे हाग्राफोर थायो नालाय दा बैफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो आलिखौ गिबियाव जिं जिंखौ जावखागोरनानै बेयाव गोरलै बे गोदान हाब्रुखौ जोङो खोनानै जोङो मोजाङै लेरनानै दोननाय जायो। जाहा थे थाखानाय हाग्राफोरा गोमालाङो आरो बेबायदिनो जोङो आलि खोखांनानैनो जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो दा माइखौ गायखांनानै माखासे सानहालागै जोङो जोथोन लानो नांगौ बा माखासे देरफुबाय थानाय समाव जोङो जोथोन लानो नांगौ। जेन'बाव हाग्राफोरा साग्लोबनानै जे माइखौ नस्थ' खालामा बा एम्फौफोरा जानानै माइखौ नस्थ' खालामा। बेबायदिनो जोङो बेखौ नोजोर होनो नांगौ। बेबायदिनो जोंहा माइया देरै देरै देरनानै मोनसे थि माइ ओंखारनायनि सम जायो। दा बै माइ ओंखारनाय समाव आ बिनि एसे आगोलाव जोङो मोनसे फोरबो फालियो। दा बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंहा काति गासा। बैयाव जोङो गनसा गंनै लानानै जोङो ओ थाइगिर बिखुङाव जेवारि सावहैनाय थाइगिर बिखुंजों बेखौ जोङो नुनो मोनो। दा बैखौ कातिक गासा होननाय बुङो बुंनाय जायो कातिकनि। एक थारिक ना। दा बेबायदिनो जोङो माखासे समहालागैनि उनाव बियो माइया मोजाङै बिदां हरनानै बा फिथाइ थायनानै जोङो ओ मा होननानै बुङो बेखौ मोनलाङो आरो मोनोब्ला बियो गोमो गाब जायो आरो बेबायदिनो बिलाइफोराबो मोननानै रानलांफायो दा बै समावनो जोङो आबादखौ दिखांनाय जायो दा बे आबाद दिखांखांनानै जोङो बेखौ हानानै लाबोनाय जायो बा जोङो खासिजों हानानै बजा खानानै जोङो बेखौ मोनसे लांदां हा हाग्रा गैयि जेरै जों खलस्ला होननानै बुङोोना बेयाव जोङो लाबोनाय जायो द बेयाव लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो मारा होनाय जायो जेरै ट्रेक्टरजों मारा होनाय मोसौजों मारा होनाय आरो बेबायदिनो आथिखालनि बेजों दामसे बे माइ मारा होग्रा जों बेनि गेजेरजोंबो मारा होनाय जायो दा बेखौ मारा होखांनानै बेनि माखासे जुजाइफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो बावहोनाय जायो दा बेबायदिनो बेनि उनाव माखासे सानहालागै मोजाङै फोराननानै जोङो बेखौ ओ बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो बेबायदिनो बाख्रियाव सोखांनायनि उनाव नांगौ समाव जोङो बेखौ बरननानै लामस्रिफिननानै जोङो सौनानै माइरं मोननाय जायो दा बै माइरंखौनो जोङो जोंनि गुबै आदार ओंखाम हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांजों सावरायनाया नोंथांजों सावरायनानै खोब गोजोन्नाय मोनदों नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ